हेल'
हेल'
औ। नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
खोनाबाय दे नोंथां।
हेलौ
खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनादों मायबाफोर साव ओ सावनि प्रब्लेम जादों नामा?
थ'आखै नोंथां
आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ मोजांङै खोनादों दे
अ अ आंङो नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
दा आयदाया नैबायदि जाहैबाय ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय दा बेनि सायाव आङो सावरायनो सानदों दा जोङो जानाय लोंनाय होनना बुंङोब्ला बर'नि जानाय लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां गाज्रि गोहोम गोग्लैयो ना मोजां गोहोम गोग्लैयो दा जोंनि जानाय लोंनाया देहानि थाखाय मोजां दा बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोमोन ना
औ बेफोरबायदिनो ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां होनोब्लाथ' ओ जोंनि जानाय लोंनाय ओंख्रि बेफोरनि सायाव सोनारो आरोना गा जि मोजांङा
औ आतसा
औ थिग बेबायदिनो खायसे ओंख्रि बा खायसे जानाय लोंनायफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां। आरो बिदिनो खायसेया गाज्रि गोहोमबो खोख्लैयो बेराम आजार आरि बेफोरबायदि बो जाहैयो आरो ना
दा ओरैनो ओ जोंनि जानाय लोंनायनि ओंख्रि मोननैसो ओंख्रिनि नामफोर फोरमायनो हागोमोन ना
बिदिनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोराथ' जोंना गिबियावनो दंङ' अनला ना अनला सबाय साम' बेफोरो नारजि अमा बेफोरथ' जोंनि बर'नि जा जानाय लोंनाय नंङा होमबा नोंथां आरो फारसेथिं नाफाम
आतसा दा ओरैनो गुबैयै बर'नि ओंख्रि होनना बुंङोब्ला जों बबे ओंख्रिखौ जोंङो सायख'नो हायो?
ओंख्रिखौथ' जोंङो ओ बे आं साननाय बायदिब्ला ओ गुबै ओंख्रि होनोब्लाथाय अनला दाउ बा नारजि अमा बेफोरखौ आं सानो आरो नोंथाङा माखौ होननानै सानो?
दा जोंङो ओ सावरायनाय बायदिबा जिहेथु बर'नि गुबै ओं ख्रि होनना बुङोब्ला जोंङो अनला ओंख्रिखौ जोङो सायख'नांगोन। दा अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे एंगारहायै फोरबोजों मोनसे ओ सोमोन्दो गोनां ख्रि। दा जोङो जेबोला ओ माइ गायखां खांनानै माइखौ जों हाना लाना फायो आगोन आगोन मान्थआव। दा बे आगोनाव जोंहा मोनसे फुजा होयो ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा?
औ औ।
ओंखाम गोरलै जानायाव ओ जोंहा मोनसे गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदियै अनला ओंख्रि अन फाख्रि दाउजों संनानै जोङो फुजा होनानै जोङो गासैबो ओ रायजो राजाफोरा अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो।
औ।
दा बे मोनसे जोंनि धोरोमनि मोनसे नेमखान्थिजों सोमोन्दो थाबोनाय ओंख्रि दा बेखायनो जोङो बेखौ ओ बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै जोङो गिबियाव सायख'नांगोन। दा बिदि बेफोरबायदिथ' गोबां ओ बर'फोरा जोंनि उदैया मोजांनो। दा खायसे खायसे ओ फैयो ओ जेरै जोङो थाव ओंख्रि जाबाय उदैया एसे गाज्रि जायो। बे उदै गाज्रि जानाय स समाव जोङो जेब्ला खारदै खारै ओंख्रिफोरफोरखौ जाना होयो अब्ला जोंनि उदैया एसे मोजां जायो होननानै जोङो सावरायनाय जायो आरो।
औ।
बे ओंख्रिनि बेलायाव जोङो ओ बांसिनै अनला ओंख्रिखौ जोङो मा आदबै बानायनाय जायो आरो जोङो मा आदबै अनला ओंख्रिखौ खो जायोब्ला जों बांसिन थावनाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौ हागौमोन ना?
औ आं जाखिनि मोनथिगौ आं बेखौ फोरमायनानै होनोसै जोङो अनला ओंख्रि होनोबाथ' जों अनला ओंख्रि अनलाखौथ' जों गोबां रोखोमै संनो हायो बा जेरै मुला गोरान बा मुवा बिलाइ बि बिदिनो ओ औवा मेवाइ बेफोरजोंबो जों जाजायो आरो आरोना आरो गोबां गोखा जेरै- बासिखा बिबार सेफालि बिबार बेफोरखौबो जों होनानै अनलाखौ जों गोखा संनानैबो जानो हायो। अनलाजों दाउ औ बे बेफोरबायदिबो जानो हायो आरो जों अनलाखौ खारै जायालासे बिदिनो अनलाखौ जों गोखैयैबो जाजायो जेरै- जोङो औवा मेवाइखौ थिनानै दोनोना जों औवा मेवाइ खौ बोसोर जाजासिम दोननो हायो ना बेखौ जोङो गोखैयैबो संनानै जानो हायो आरो अनलाजों
होम
जों अनलाजों ला एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो आरोना
औ दा बै एम्फौ लाथा
औ
दा बै एम्फौ लाथाखो ओ जोङो माबायदि मोननाय जायो एम्फौ लाथाया
माबायदि मोननाय जायो मानेथ' जों एम्बौ लाथाखौ जों न'आवनो फिसिनाय जायो आरो ना खायसे खायसे न'खर बा खायसे खायसे गामिफोराव जों लानायखौ नुनो मोनोना। ओ जोङो एम्फौखौ फिनाय जायो बेनिफ्रायनो जोङो मोनजायो आरोना
होम
औ
दा बे एम्फौ फिसिनाय जिहेथु ओ जोङो नुनो मोनो दा बे एम्फौ फिसिनायाव जिथु एम्फौ लाथा लाथा होनना बुङो नङा होमबा एम्फौखो दा बे लाथा थाया मोनसे फिथोब थोबो
औ
दा फिथोब थोबनानै ओ जों बेनिफ्राय ओ लाथाखौथ' मोनबायानो जोङो। जेब्ला जों फिथोबखो जिरख'यो अब्ला जोङो लाथा खौ मोनबाय दा बे फि थोबा ओ जोंनि मोनसे दानाय लुनायजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दोङो
अ
जायखौ जोङो मा होनना बुङो ओ इन
इन्दि खुन्दुं औ
औ दे तु बेखौ जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ जाहोनानै ओ लाथा एम्फौखो फिसिनाय जायो नालाय जों बेखायनो बे बे इन्दि खुन्दुं होननानै जोङो बे फिथोबखौ इन्दि
खुन्दुं मुङै औ औ
गोदोनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन बे एम्फौ लाथाखौ फिसिबायबो फिसिनानै बे फिथोब थोबो फिथोबनिफ्राय ओ एम्फौ लाथाखौ दिहुनबाय लाथाखौ दिहुननानै फिथोबखौ सि दानायाव खुन्दुं लुनानै
औ
सि दानानै इन्दि सि जोमनाय जायोमोन आरो गोदो आबै आबौमोननि समाव दा बियो ओ एसे खमाय लांनो हमबाय ओ जोंनि लाथा एम्फौ फिसिनाया मोनसे थासारिजों खमायलांनो हमबाय जोबलांगासि नो दङ दा बे जोबलांनायखो जोङो बांहोयोबा जोङो मुलाम्फा जागोन ना जाया होनना नोंथाङा सानो
मुलाम्फा आङो सानो जे बे बेखौ बांहैयोबाथाय मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आरोना ओ मा नो होनोब्ला समनि बेलायाव जोंनि आथिखाल मुगायाव इन्दिनि जि बा दख'ना साद्रि बे फोरबायदि ओ ओ दा गाननाय जोमनायफोरा गोबां बेसेन गोसा जाबोनो हमदों आरोना मानो होनोब्ला जोंनि आथिखाल मुगायाव एम्फौ फिसिनाय बा न'खर न'खर इन्दि लुनानै इन्दि जि दानाय बेफोर खमायलांनो हमबाय बेफोर बायदिनो गिदिर आथिखाल मुगायाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि दख'ना जि दाग्रा बेफोरावसो जोङो बेफोरखौ दानाय लुनायखौ बांसिन नुनो मोनबोदों आरो ना औ बिनो औ
अ थारमाने ओ दा जोङो बुंनांगोन जे ओ जोंनि जिहेथु ओ इन्दि लुनानै सि दानाय बे मोनसे जि दानाया मोन से आरिमु हिसाबै जोंनि बर' हारियाव दङमोन ओ गंफ्रोमबो न'खराव गोदो सि दानाय जायोमोन नाथाय बे जोंनि आरो हारिमुवारि सि दानाय मोनसे कालसारा दिनै गोमा लांबाय नाथाय बेखा सारा जाबाय मोनसे दारिमिनारि जौगाखांनायजों फोजोबजाबाय होननानै आं सानो आरो। दा दानि जुगाव जोङो बांसिनै रेडिमेड माने ओ जाय जोङो रेडिमेड बुङोब्ला जाय जोङो नुनाय लोगो लोगो जोङो बायना लाबोना गानो। फानो हायो नङा होमबा दा बेफोरबायदि सि जोमजों सि जोमजों जोंनि न' हर जोंनि सुबुं माहारिया खारफाबाय नालाय दा बेखायनो फिथोब थोबनानै खुनदुं लुनानै जि जोमनाय बे मोनसे हुदाया गोमालांबाय दा बेनि गुबै जाहोना जाबाय दारिमिन जौगाखांनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंहा जागोन जे जोंनि दानाय लुनाय मोनसे आरि हारिमुवा जोबलांबाय आरो दा बे जाबाय ओ इनदि एमफौ फिसि दा बेफोर खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनि दानाय लुनाय हारिमुवाबो जोबलांबाय दा जोङो बेखौ जुदि जोंनि दानाय लुनाय हारिमुखौ जोङो जुदि बांहोफिननांगौब्ला जोङो मोनसे गोजौ थाखोनि एमफौ फिसिनाय राहा लानांगोन लोगोसे जोङो बे एमफौ फिनानै लाथा एमफौनिफ्राय जोङो फिथोबनिफ्राय खुनदुं दिहुननानै जोङो गोबां रोखोमनि सि दानानै गोबां रां खामायना हानाय मोनसे राहा लामा दिहुनना लानांगोन
औ
अब्लानो जोंनि बे सि दानाय हारिमुाबो थांनानै थागोन
औ
दा जोङो बे लाथा एम्फौनिफ्राय दा बेफोर लाथा एम खौ जोङो अनला ओंख्रि संना जायोब्ला जोङो जोबद गोथ थावमोनो
औ
दा फारसेथिं जोंनि जानाय लोंनायफोराबो खायसे खायसे जानाय लोंनायफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मोनो आरो
औ औ
दा बे जानाय लोंनायफोराव जोङो जोंनि सि गोदोनि जानाय गोदो संनाय जेसेबां जोङो गोदो ओंख्रि मोनजायोमोन दा दिनैनि जुगाव आथिखाल मुगायाव जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो मोनजाबावो दोननानै नों नोंथाङा सानो नामा
नोंथाङा खेबसे बुंफिनबावनो हागोन ना
थारमाने गोदो जोङो जा जोंनि हारिमुआव जोंनि बर' न'खराव ओंख्रि संनानै जायोमोन दा बै फोर ओंख्रिफोरा दा आथि साल मुग जुगायाव जोंनि न'खराव संजाफिनो ना
ओंख्रि संनाय होनोब्लाथ' गोदोनि जानाय आरो दानि जानाय जोंनि ओंख्रि जानायफोराथ' एखेयानो
ओंख्रि संनानै जानाय आरो दानि ओंख्रि संनानै जानाय दा बेयाव जोङो माबा मोनसे सोलायनाय नुनो मोनदोंना नोंथाङा नुनो मोननाय बायदि मोनो ना मोना नोंथाङा
ओंख्रि होनोब्लाथ' मैगं बा न'नि मैगंफोरा जोङो दानि जुगाव न'खर न'खर आबाद मावनाय फोर गोमालांनो हमबाय आरोोना गोदोनि दिनावथ' न'खर न'खर गोबां मैगं थायोमोन औ बेफोरनो जोङो न'आवनो खाबानो मोनजायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदि न'खर न'खर मैगं थानायफोरा एसे खमायलांनो हमनायखौ आं नुनो मोनो आरोना जों बिनिखायनो दा आथिखाल मुगायाव गोबां हासार हासार गोनां मैगं बायनानै मोननाय मैगंफोरा गोबां हासार गोनां हार होनानै माब फोनाय बानायनाय मैगंफोरखौ जों जानो मोनो आरो गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबायदि खालि जों गोबोर हासारल' होनाय मैगं मोनजायोमोन होननाय खोनायो आरोना।